औ-औ नोंथांखौ खोनादों।
अ दायो मा मावगासिनो नोंथां, नोंथाङा?
अ' दाथ' नोंथां नै बेलाइसि जाहां-जाहां नालाय ओरैनो ओ बाय फैनानै नै दासो सालोंनो होननानै एसे बानायखाय फ्राय बानाय माथो खामानि मावनोबो।
ए बिदिसो आरो ना ओमफ्राय। ओमफ्राय मैगं थाइगंफोर मावाखै नामा नोंथां देग्लाय जेबो?
मैगं-थाइगंथ'लै नोंथां बेखौनो ओइ माबा एसे गायदोंमोन। आं मा होनो बेखौ बहल बेखौनो एसे फोसाब हैदोंमोन आं नोंथां। माने, थायनायलाय थायबाय ओमफ्राय हाग्रा फुदोंमोन आरो ना नोंथां। एसे बिफां लाइफां नस्थ' खालामो। बेखौनो ओमफ्राय बै खुमब्रा एसे औ। औ ओमफ्राय नोंथाङालाय माबा माथो गोदान खेथिफोर मावाखै?
मावनायालाय मावदों नोंथां बिदिनो एसे एनै आंनाबो बिदिनो नै बोरि हायावहाय दायो एसे बानलु गायनो नागिरदों ओमफ्राय। बाद बाखि बिदिनो जानला मैगं दं आरो जेरै- नोंथां खांख्रिखलाफोर दङ। सबाय बिमा, आरो केरेला, फोरला, बहल, बैफोर दंजोबो आरो, बिदिनो मावनांगौ जाबाय नोंथा आ आथिखाल मुगायाव माथो मैगं थाइगंखौबो बायनानै जानो हानाया गोब्राब जाथार
औ औ नोंथां बेथ' ओमफाय लकेल माइ माबा ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ।
जेसेबां माबायो फेदेरबाबो फोलाव बाबो माथो जायानो नोंथां‌ मुलि होआलासिनो फेदेरबाबो फोलावबाबो नोंथां मुलि होयो होननानै बायानो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां माथो होनो।
बे मैगं थाइगंफोरनि हाथायफ्रा माबायदि सोलि नोंथां। बा सिलायनाय जागोन ना जाया नोंथां?
जायो नोंथां बिदिनो मासिलायनाय जायो। जोंहाथ' ओरैनो दानि जुगावहाय मुलि होयो मैगं फोरनि महरा मोजां जाखाया नोंथां मुलि होनाय मैगंफ्रासो महर जायो मानसि बिदिनो महर मोजां मोजांखौल'सो नागिरना जायोना नोंथां।
औ औ नोंथां सोरबा बुजि सोरबा बुजिनायाल'सो जायो नोंथां। बुजियाथ' बे महराव जाखौ मोजां मोनो बे नो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां। बिदिनोसै आरो ना नोंथां। माथो होनबावनो बिदिनो आङो मा होनो मैगं थाइगंनि दामाबो बारायबाय नालाय बिदिनो बेफोरखौलाय मा बायनानै जानोब्रा फैसा थाखा लस होनानै बिदिनो न'आवनो गायनाय जाबाय आरो एसे।
अ नोंथाङा बानलुफोर मावनायाखै नामा नोंथां?
बानलुखौथ' आं देग्लायसो फार्स्ट टाइम मावनायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
अ जोलैफोर दोन्दोंना जोलैफोर जावैबाय नोंथां?
जोलैफ्राथ' जावैनाया जावैबाय नोंथां एसे फिसा फिसा खिलिबाय आरो माने थाब गायनो होननानै जावैदोंमोन आं बिदिनो मा होनो हायाबो बोरि दंखायो नालाय ओंखायनो। औ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा माथो आबाद मावनायनि फ्लेनिं लादों देग्लायलाय?
औ देग्लाय नोंथ' आंनाथ' बानलुखौनो गोबां रोखोमनि मावगोन आं नोंथां बानलु फिसाखौ एसे मावसै ओमफ्राय बै बानलु बोरदोन टाइपनि एसे दंना गुफुर गुफुर ओमफ्राय बेयो औ ओमफ्राय बानलु गिदिराथ' आं बानलु गिदिरखौनो गोगोम मावखागोन देग्लाय नोंथां। थांनाय बोसोराव आं गोबां प्रफिट जानाय मोनो आरो ना आं बानलु गिदिरजों माने नोंथां नोंथाङा दाथ' नों गिबि गायनो नागिर नालाय नोंथां नोंथाङा गिबिखौनो गाय आरो ना नोंथां जेसेब हागौ एसेबां गिबिखौनो गायदों ओमफ्राय दा फिथाइफोरखौ जोथोनै खाहैनो नाजानायखौ हाहैनायखौ नाजादों आरोना नोंथां।
औ औ
मानो होनबा आं बोसोरथामसो गायनानै इसे थाल मोनबाय आरोना नोंथां। बानलु खेथिया माबायदि माबायदियाव गायनांगौ। औ मानो होनोब्ला जोंहा जेसेबां थाब गायगोन अब्लानो
औ
थां माइ गाया लासिनो अबेबा हा एसे हा बोरि फ्राव दोनैबाबो माने माइखौ नों उनावहाय नों बोथोरै लायो बोथोर मोजाङै गायैफिनो मोनो आरो ना नोंथां। नों थांब गायोबा माइ गायनो थाखायबो जों थाबथाब हालुवलाबायनो हायैबाय बानलुआ थाब जोबहैगोन नालाय नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां ओं।
औ एसे एनै गेजेराव जोथोन लानांगौ आरो ना नोंथां माने हासारफोर एसे एनै सार रदेरनालाय होयोबा लकेल हासारफोरखौनो जोंनि गोबोरखिफोरखौनो फिथाइफ्रा एसे एसे मोजाङै थाजा थाजा थाइफिनो आरो ना नोंथां बै था माने बै फास्तआव थायनानै ओरोयनो थायगा हैलाबायनो नागिरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
अब्ला नै होयोब्ला नोंथां बिबार बारनायफ्रा सिरायालासिनो एसे फिथायफोरा थायखांफिननो नागिरो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ ओमफ्राय ओरैनो नोंथां मैगं थाइगंनि दामफ्रा माबायदि नोंसोर निथिं ओरैनो मा मा मैगंनि दामा बेसेबां बेसेबां केजियावहाय ओरैनो बानलुफोर केरेला जिंखाबै बेफोरबायदिनि गासिबो मैगं दामफ्रा माबोरै सोलिगासिनो नोंसिनिथिं? केजि
बानलु फिसाखौथ' आं बारा मिथिया नोंथांं बेखौथ' खोनथाानो आं नोंथांनो माने बानलु गिदिरखौ आं गायो नालाय एसे एै मिथियो नोंथां दाथ' दाख्लै साननैसो बानलुआ एभैलेबलमोन नालाय नोंथां बे-बे समावथ' नोंथां बानलुनि दामावथ' जोबोर खमायना होदों नोंथाङा। ओमफफ्राय दाथ' बारा मोननो थांला जाय जायहा दं बेथ' दा दाम मोनबाय आरो न खनबो दा मोनगोन बाजौ द'जौ स्निजौसोआथ' मोनखागोन आरो ना नोंथां दाथ'। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो दा जायहाा गायनानै उनावहाय मोनहैफिनबावदों बियो नैजौ गुजौसोआ मोनहैखागोन आरोना नोंथां कम्पालसुरि। औ मफ्राय बे म माखासे मैगंफोर बहल खेरेला जिंखाफथ' बिदिनोसै बुरजा बुरजाबोथ' फानखाया बेखौ ओबावबा मुथा हिसाबै फानो आरो ना नोंथां। बबेावबा बै खांख्रि खलाफोरखौ बिदिनो देन्था मुथा खानानै।
औ।
बिदिनो अओबावबा त्रिस थाखा मुथा सल्लिस थाखा मुथा बेफोराव फानो आरोना नोंथां।
अ' बिदिसो आर ना होनबा नोंथां। ओमफ्राय ओरैनो बिदि जेनेबा भन्दिफोरनि दामफ्रालाय बोरै बिदिनो भन्दि बायदिसिना फिसाफोर जेरै हायाव थायनाय बिनफोर बेफोरनि दामफ्रालाय बोरै,
अ' बिदिनो थाङो थ्रिस थाखाफोर थाङो आरो ना नोंथां।
औ ओमफ्राय। मा लाइफोरलइ गायफेराखै नामा नोंथाङा बै गांखं खाग्रा लाइआ बेखौहाय।
अ' नोंथां आं सिगां बै बै थोबग्राया लाइ थोबग्राया नोंथां। बेखौ गायनायदोंमोन नोंथां। खिन्थु आं बारा मोजां जायासै प्रसेसखौ मोजां रोङासै। बेखौ दैखौ गोबां होनांगौ होनदों आरो ना बिनियाव माने दैया एसे मोजां होबाय थादों
औ। अ औ। औ नंगौ नंगौ। औ। औ औ औ। औ औ औ। औ औ। औ बिदिसो आर ना होनोमबा नोंथां। औ औ। औ। औ औ। औ औ औ। औ औ औ औ। जोंनिथिंथ' मा होननो, बाजारा बिदिनो गाज्रियैनो सोलियो माथो होनबावनो आरोना नोंथां। नोंथां खुोनादों जानो नोङो? खोनायाखैना नोंथां। ए आंबो खोनानो मोनासै माथो नोंथां। औ, माबोरै जाबाय थाखोरा नोंनासोनि थांदों नामा खोनालानो माथो माथो है फोजोब लांखासै रा। हेल' बैयाव थांनोसै नामा मैयानियाव सानबायासो पासता थिर'। हेल' हेलौ खोनासंलाय। हेल' खोनायाखैना नोंथां। खोनाखै जालालै। खोननै जाबाय खोनाया। थोद्स बैयाव थांसैलै मैयानियाव ओम गाहायाव दोनै फोजोबलाङाबानो जाखाला बियो फोजोबनायाथ' फोजोबलांखागोन थोद दंबावो दासो नै थेर'था थांगोन ओमफ्राय माबासो बा रेजेकसोबा मोनबायानो बेना जोबसिगोन हरस्रा हरसेर लाखादोसो नोङो फैथ' नेथ' मबाइला लादो थाबायलांसै गस्ला गानदो थाबायनानै रायजलायलांगोन ना बाराबा बिदिनो औ थौ दा आवगाय दे होमबा दोनबाय ना गैया जोंना